औ खोनादों नोंथां
अह नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
आंथ' ओरैनोसो दं नै नोंथा दायो। ओंखाम जाखांबायबो नोंथां।
अ।
ओंख्रियाथ' जोंना सबायजों दावजों सोमोन नोंथां।
गोथावयानो माथो नोंथां।
औ
औ
नोंलाय जाखांबाय?
जानायाथ' आंबो जाखांबायमोन नोंथां।
औ
औ
मा खालामदों नोंथां?
दङ बिदिनो नोंथां बोथोराबो गरमथार ना। ओरैनो बिदिनो जिरायनानै दङ आरो दायो माने।
खबरफोरा नोंथां बोरै?
खबरफ्राथ' नोंथां आं मा होननो दाथ' दैज्लां बोथोर ना।
औ
मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो आरो ओमफ्राय नोंथांनालाय खबरा बोरै?
आंनाबो सेमानो नोंथां एखेआनो? बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो।
उम ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा मारै नोंथां नोंसिनिथिं?
जोंनियाथ' जोबनानै थांबाय नोंथां।
अह जोब्बायानो होमबा?
औ औ
अह उम उम उम। गैया जोंहा गायनो मोनाखै अखायानो गैयाना।
अ औ औ
बिनिखायनो माने गायनो मोनाखै आरोना। औ नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा
औ नोंथां फ्रि।
अ बिदिब्ला आं नों-नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा? आबहावाखौ माबारै संरैखाथि लाखिनांगौ औ बेफोरनि सोमोन्दै? औ
आबहावा होनोबाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार बेखौनो जोङो आबहावा होनना मिथियो।
औ औ
जोंहा आबहावाखौ संरैखा खालामनोबा गिबियावनो बिफां लाइ बिफांखौ बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानांगोन जिब जुनार जिब जुनार बुथारनायखौ होबथानांगोन।
औ
जोंहा आथिखालनि समावथ' सु-जोंहा बुं माहारिया सुबुं अनजिमा बां गोबांथार बांनायाव जोंहा हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांफोरखौ सिफायनानै न' लुनाय बा हादान सिफायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै। बेफोराव जोंहा गोबांथार बिफां लाइफाङा खहा जायो जेराव जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो।
औ औ
लोगोसेयैनो जोंहा जिब जुनारनि बेलायावबो जिब जुनारफोरखौ आथिखालनि सुबुं अनजिमाफोर बांनायनि जाउनाव
औ
सुबुंफोरा जिब जुनारफोरखौ बुथारसै जेराव जोंहा मिथिंगानि मोनसे सम्पदा खहा जायो जेराव मोनसे आबहावा गुबुं ले जानायनिनो मोनसे बिहोमा बायदि।
औ
बेफोरबायदिनो
औ
गामिया थार बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जोंहा गामियारि ओनसोलाव मोजाङा आफावा मोनो। टाउन सहराव टाउन सहराव जोंहा बिफां लाइफांफोरा गोबांथार गैयैनि जाउनाव मोजां आफावा मोना लोगोसेयैनो जोंहा टाउन सहराव गोबांथार गारि मटर बा बिल्डिंफोर बा कम्पानिफोरनि ओंखारनाय उखुन्दैफोर बिफोरनि थाख खाय जोंहा टाउन सहराव मोजां आबहावा मोना गुबुंले आ फावा मोनोखौनो बुंजायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंहा आबहावा गुबुंले होनोब्लाथ' जोंहा बि एनै बिफां
औ
प्लास्टिक प्लास्टिक बथल प्लासटिक बेफोरनि बाहायनाय। बेफोरबो बेफोरनि ‌ थाखायबो जोंहा आबहावा गुबुंले जायो नोंथां लोगोसे गो सुबुं अनजिमा बांनायाव जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव गोबांथार गारि मथर
औ
नि गारि मथर सालायनाय गारि मथरनि ओंखारनाय उखुदै बेफोरनिफ्राय जोंहा आबहावा गुबुंले जायो बेफोरखौ संरैखा खालामनोबा जोंहा गारि मथरनि
औ
गारि मथरखौ थोजा नायनानै
औ
एसे एसे नायनानै माने बाहायनांगोन। लोगोसेयैनो जोंहा बेट्रिनि एबा कारेन्टनि
औ औ
जे आबहावाखौ गुबुंले खालामा बेफोर गारि मथरनि दिहुनन्नायफोरखौ
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो गोबां आरो नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो नामा आबहावानि सोमोन्दै।
अ हागोन जागोन दे नोंथां। जोंहाथ' आबहावा होनना बुङोब्ला नोंथां जों मिथिखागौ माने जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार जिब जुनार बायदि जों जायखौ मेगनजों नुयो माने बेखौनो जों आबहावा होननानै मिथियो आरो।
औ
आरो जोंहा मा आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनांगौआ माने जों साफ्रोम माने सुबुं माहारिनि बिबान आरो। मानो होनोब्ला जोंहा आबहावा आरो मानसि जिब जुनार जों माने गोबां गोथौ सोमोन्दो दंलायो आरो।
औ नंगौ नोथां।
जों मारै सोमोन्दो दंलायो होनोब्ला जों मिथिखागौदि जोंहा मा सुबुं माहारियाव बिफां लाइफाङा हगारनाय। एबा मिथिंगाया हगारनाय। माखासे अक्सिजेन गेसफोरखौहाय। माने सुबुं माह माहारि आरो जिब जुनारा। थांनानै थानो थाखाय माने हां महरै बोनानै लायो आरो। आरो मा मानसि हारिया हगारनाय। माखासे गाज्रि गेस जेरै कार्बन डाइ अक्साइद गेस बायदिफोरखौहाय माने बिफां- लाइफां ङा हां महरै बोनानै बिसोरो माने। थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेफोरनि थाखायनो माने मानसि आरो जिब जुनारजों जोंहा मानसि आरो जिब जुनार। आरो मा बिफां-लाइफां आरो आबहावाजों जोंहा माने। गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ आरो।
औ।
गुबैयै जों बुंनो थाङोब्ला माने आबहावाखौ। संरैखाथि एबा। साखोन सिखोनै लाखिनांगौआ माने जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो। जोङो आबहावाखौहाय। साखोन सिखोन लाखिनो एबा संरैखाथि होनानै। लाखिनो माबोरै हायो। बेखौ बुङोब्ला जोंहा मा। साफ्रोमबो सुबुङा माने जोङो मा। सासेयाव फांफा फांफायैब्लाबो माने बिफां। गायनांगोन आरो। जोंओ बि फांखौहाय माने बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायब्ला जानाय नङा। जों बिफांखौहाय बिफां-लाइफां गायनाय समनि अनगायैबो जोंहा। मा गुबुन गुबुन समावबो जों सासेयावहाय। फांफा-फांफा खुरै ब्लाबो जोंहा मा आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनानै लाखियो आरो। बेबायदिनो जोंहा आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जोंहा मा? माखासे जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहायाव मा होनो बाहायजानाय माखासे। आबहावाखौ गुबुं होग्रा मुवा बेसादखौ बाहायनायावबो जों माने। गोबां सांग्रांथि जानांगोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोंथां। ओ जोंनि न'खराव सामफ्रामबोनि राय्जो जानायाव। बाहायजानाय आरो माखासे मा हाथाइ बाजारफोराव बाहायजानाय। मैगं-थाइगंनि दाखोर प्लास्टिक बायदि। नाङि एबा सुबुं माहारिया गारनाय। मुवाफोरखौ जों मा जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला माने बैफोरो। सेवनानै माखासे गाज्रि गेस ओंखारनानै माने। जोंनि देहायावहाय बेरामबो सोमजिहोनो हागौ आरो जेरै- बेराम होनोब्ला जोंहा मा माखासे बिगुरनि बेराम गुजुनाय खिनाय। जन्दिस निम'निया। बायदि बेमारफ्रा माने बारहावा गेब्रेंनाय। एबा आब औवा गेबेंनायनि जाहोनाव माने जोंनि देहायावहाय जानो हागौ।
औ।
खोनादोंना नोंथां। माने जोंहा बैफोरखौ गारनायाव गोबां सांग्रांथि थानांगोन आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा माबोरैहाय बांसिनै आबहावा गेब्रेङो होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि जोंहा मा माखा से अरनबारि ओनसोल एबा माखासे मा होनो गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबना थानाय ओनसोलफोरखौहाय जोङो माने बैफोरखौहाय दानफायनानै एबा दानस्रांनानै बैफोर हायाव जोङो माखासे गोबां गिदिर गिदिर कारखाना एबा दारिमिन बायदि गायसनोब्ला जोंहा मा बैफोर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो दारिमिनफोरनिफ्राय गारजानाय माखासे नाङि मुवा आरो बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गाज्रि गेस बैफोरो मा बारमडलाव गोसारनानै थायोब्ला जोङो बैखौहाय हां महरै बोना लायोबा आरो मा जोंहा बैफोरखौहाय बैफोर गेसफोरा माने बिगुराव नाङोब्ला जोंनि मा बे मोदोमावहाय माखासे बिगुरनि बेराम सोमजिनो हागौ जेरै हां सरथेनाय बेमार। हार्ट एटेक बैफोरो माने सोमजियो आरो बेनि बेनि थाखायनो जों माने आबहावाखौ संरैखा लाखिनांगौहाय जोंनि माने साफ्रोमबोनि बिबान आरो आरो जोंहा बेनि अनगायैबो आबाद मावनाय समावहाय आबाद फोथाराव बाहायजानाय माखासे गोबां रासायनारि मुलि जेरै एम्फौ फोथैग्रा मुलि ओमफ्राय बायदि मा रासायनारि हासार बैफोरखौ माने जोङो गोबां रोखोमनि बाहायोब्ला माने बैफोरबो हा गेब्रेंनायजों लोगोसे माखासे मा बारहावाखौबो गेब्रेंहोयो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मा मैगं थाइगङाव मुलि सारोब्ला जोंहा मा बै मुलि सारनाया बारजों गोरोबफ्लायोब्ला माने बारजों फैनानै माने जों बैखौ हां महरै बोयोबा जोंनि देहायाव माने बेराम सोमजिनो हागौ आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनसै। दे नोंथां।
औ दे।